हेलौ। औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों दे नोंथां
औ दे गोजान बेलासिनि मोनाबिलिनि गाहामहामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासि हरनाय थाबाय
दा नोंथां आङो बे मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोनानै हरदोंमोन माने दंफांनि आगजुखौ माबोरै औ औ दंफांनिफ्राय मा मा बानायनो हायो बा बाहाय बाहायनाय जायो बेनि बागैनो माने सावरायनोना हरदों आरो नोंथां
औ औ जागोन सावरायजागोन
औ दा बे दंफांनि मुवा बेसादफोरखौ माने गोदो गोदायनिफ्रायनो बरफोरा माबायदियै बाहायदों मा मा इसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ
ओ जोंहा दा ओ दंफांनि मुवा बेसाद बाहायनाया ओ गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंहा जा सोलिबोदों आथि खालसिम बो जोङो दंफांनि मुवा बेसाद बाहायनायखौ नुनो मोनो। जोङो माने खराव जिउ खुंनाय जोंनि जिउ खुंनायावनो जोङो दंफांनि गोबां गोनांथि जायो। जोङो दंफां दंफांनिफ्राय जोङो गोबां रोखोमनि मुवा बेसाद बानायनो हायो जेरै जोङो जोंनि न'खरावहाय ओ न' लुनानै गिबियावनो न' लुनानै थानायाव जोङो दंफांखौ बाहायो जेरै जोङो ओ तकता बाताम होनगोन नामा बेखौ बाथाम फोर होनानै जोङो न' लुयो। न' लुनायावनो ओ फैयो आरोहाय जोङो गोदोनि समावहाय ओम दिंखिफोराव आरो उवाल गायहेनाव जोङो फिथाफोर देनानै अन गुन्दै देनो थाखाय जोङो उवाल गायहेन बाहायो दा औ बे उवाल गायहेनफोरा ओ आरो दिंखि बिफांनिफ्रायनो बानायनाय
औ औ नंगौ
ओ जोङो गोबां मोजां मोजां दंफांफोरनिफ्राय ओ उवाल गाहेनफोरखौ बानायो ब्ला जोंनि उवाल गाहेना गोबाव सम समसिमहाय जोरो होननानै जोङो मिथियो आरो दासिमबो जोङो उवाल गायहेन बाहायनाय हाबा जोंनि गेजेराव सोलिगासिनो जोङो फिथा देनो थाखाय जोङो उवाल गायहेन बाहायो आरो माखासे बेबायदिनो आगोलनि समावथ' माइ माइ सौनो थाखाय उवाल गाहेन दिंखिखौ बाहायोमोन।
औ नंगौ
उन देनाय समावहाय जोङो उवाल गायहेनफोरखौ बाहायोमोन।
औ औ
बेबायदिनो आरोबाव जोङो न'आवनो नांगौ जायो जोंनो उन्दुनो थाखायथ' जोङो बिसिना ना सखि होनगोन
औ बेखौ औ-औ
औ आरोबाव सियार
सियार औ सियार टेबोल फालें सियार
औ आरांगा ओ मासिग्रा औ आरो खामफ्लाय खामफ्लायाथ' जोंनि बर'फोरनि माने ए आलासि सिबिनो थाखाय माने गोनां गोनांथारमोन गोदोनि दिनावहाय नों आलासि फैब्ला खामफ्लाय खामफ्लायावनो फज'योमोन आरो खामफ्लाय ओ बेसेनाहाय आथिखालावबो ओ माने गोबां ओ मोनसे समावहाय माने जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय ओ हाबायाव गाम्बारि खामफ्लाय नङाब्लानो सोलियामोन आरो गाम्बारि खामफ्लायाव माने जिरायहोनाय जायोमोन बै दौदिनिफोर मोसानायफोरावहाय गाम्बारि खामफ्लाया माने जोबोर गोनांथारमोन आरो दा आरो औ दा बे बर'फोरनि हाबायावनो गाम्बारि खामफ्लायाव जोङो हिनजाव गोदानखौ ओ माने गसंहोनानै आइ आथिंफोरखौ सुनानै होयोमोन आरोबाव जोङो हाबायाव हाथा जोंङो गोदोनि समावहाय हा हाथासुनि हाबा दंमोन बेवहाय हाथा दानोमोन। हाथा जरासे नांगौ जाथारोमोन। बे हाथाखौहाय माने जों दंफांनिफ्राय बानायोमोन। ओ गाम्बारि दंफां माइ बा मोनसे बिदि मोजां दंफांफोरनिफ्राय बानायनानै माने ओ रु गुं रुगुं आव आगर एरनानै ओ समायनायै माने बानायोमोन आरो। ओ आ दासिमबो ओ माने खामफ्लाय बाहायनायखौ जोङो हाबायाव नुयो। आरो बेबायदि हाथा बाहायनायफोराथ' आथिखालाव गैबांलिया आरो सोरबा- सोरबा हाथानि ओ हाथानि माबा मिथिला हाथाया मा औ हाथाया मा जिनिसमोन बेखौनो मिथिला।
औ माने बास
औ।
औ देलै बुंलाय नोंथां।
औ जेनेबा जोङो आरोबाव जोङो जि दानायफोराव माखासे ओ साल खुन्थाफोरखौ जोङो दंफांफोरनिफ्राय बानायनानै लायो आरो बेयावनो नांगौ जानाय मुवा माखुस जोङो खुन्दुंखौ सोनानै दायोना। बेवहायबो जोङो ओ बे माखुखौ जोङो दंफांनिफ्राय बानायनानै लायो। आरोहाय साल सालाथ' जोंहा गुबैयै दं फ्रायनोस दायो उम गोदोहाय माने बे सालफोरखौ लारु बान्दारु दंफांफोरनिफ्राय बानायोमोन होननानै उम बुङोमोन। आरो गान्दै ओ जायखौ जि सोंनायाव जोबोद गोनांथि। थार बेवहायनो फाननानै माने जिखौ सोङो आरो ओ खुन्दुंफोरखौ बेयाव फाननाय जायो गान्दैयाव आरो दानाय समावबो जोङो जिखौ दाखांबाथाय बे गान्दैजों फानलांबाय थायो।
औ-औ-औ।
जि दानायावनो गोनां जानाय। ओ जोङो नुबावो जेन्थोर ना बे खुन्दुं थुनग्राखौ खुन्दुं औ खुन्दुं थुनग्राखौ जोंहा दंफांनिनो बानायनाय जायोमोन आरो। आरो दा जोङो माख खासे दामजुफोर दङ। ओ दामजु ना दामग्रा देग्राफोरखौबो जोङो औवाजोंनो बानायोमोन जेरै जोङो खामफोरखौहाय। ओ खामफोरखौहाय खान्थाल दंफांफोरजों बानायो।
औ औ।
ओ औ। आरो जोङो मा बुंबावगोन ओ। माबा समावहाय हालेवनाय। सम फोरावहाय। आबाद मावनायावहाय जोङो औ नांगोलफोरखौ जोङो दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो ना औ औ ओरैनोथ मा दं ङा साब सिन जायो आं बेखौ मिनथिला थेवबाबो जोङो दंफांजों माने फाल लागायनानै जोङो फाल दोनानै नांगोलखौ बानायो आरो। आरो जुंगालफोरखौबो जोङो बानायो नामा?
जुंगालखौ माबा द औवाजों बानायो बे औ औ अनलि बे औ औ नांगोलखिनिखौ दंफांजों बानायो आरो माने बियो ओ जाय जायखिजाया दंफाङानो जायो माने बे मा माथ्र बेनि आरथ आसा नांगोल बायदि जानांगौ आरो बेखौ माने दंफां खेंख्रा थायोना दंफाङा अ बेफोरखौनो माने दान दानो आरो
औ नांगोल बानायो ना?
औ नांगोल बानायो माने बे नांगोला खेंक्राना
औ
औ बे माने बेफोरबायदि खेंख्रा दंफांखौ बानायनाय जायो आरो नांगोल
अ अ अ आरो बाव थ दंमोन जोंहा दामनायावनो जेरै सेरजा ना सेरजाख खौबोथ जोङो दंफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो
औ औ बेखौबो बेै सिजौ सिजौनि बानायबा बांसिन मोजां जायो होनना बुं
अ सिजौ दंफांनि फायना।
औ सिजौ दंफांनिफ्रायबो सेरजा बानायोमोन होनना खोनादों नाथाय आथिखालाव गोबां दंफांनिफ्रायनो बानायनायखौ नुयो आरो माने बायदिसिना आरो
औ नोंथाङाबो बिदिब्ला ओ नोंथाङाबो दंफांनि ओमफाय आरोबाव मा मा बानायनाय जायो दं फां जोंनो मा मा मदद खालामो बेनि सायाव एसे सुंद'यै बुंदो।
औ औ दंफांनिफ्रायथ' दा नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो गोबां माने ओ दंफांनिफ्राय गोबां रोखोम बानायनायो जेरै मा होनो ओ बे न'नि मुवा बेसाद बानायनाय बा न' बां लुनाय बा दलं दालां बायदिसिनायावबोथ' दंफांजोंनो बानायो। औ औ नाथाय आथिखालाव माबा अन्थाइ बालासिमोनजों बानायदिसं थेवबाबो दं औ दं फांनि थखथाजों बाहायनानैसो बानायो नङा होमबा।
औ
उम
आरो जोङो
जाय औ। गोदो गोदायथ' बांसिन दंफांनिनो बानायोमोन दालांफोरखौबो‌।
औ औ आरो बेजों लोगोसे जोङो माखासे मुवा बेसादफोर दोननो थाखायहायबो आरां आरांगा माने माबा आलमारिया आलमिरा बानायो नामा।
औ आलमारि। बै माबाया आरो
अ जोङो आरोहाय जोङो दर्जा खिरखि फोर बानायो नङा होमबा।
औ बानायो दर्जा खिरखि बानायो। बिदिनो बै न'फोराव बाहायनाय थफसिखौबोथ' गोदो दंफांनिजोब नायोममोन। नाथाय आथिखालाव आथिखालावथ' लहानि बाहायदिसं।
ओ औ दा आरो दा औ संनो हागोन। आरो बेबा बिदिनो जोङो दंफांनिफ्राय माखासे ओ मदद मोनो जेरैबायदि जोङो सायहा मोनो दंफांनि फ्राय ना
औ दंफांनिफ्राय साया मोनो अक्सिजेन मोनो माने गो दंफाङा औ मानसिनि थाखाय गोबां मुलाम्फा जेरै दंफाङा कार्बन दडाइ अक्साइड एंगारो जों आरो मानसिया अक्सिजेनजों दे होमबा नोंथां आङो एसे माने बेस्थ' जाबाय नङाबाथ'
औ दे बिदिब्ला जागोन दिनैनि सावरायनायखौ दोनथ'नोसै औ